खोनादोंना? औ खोनादो खोनादो।
नै नोंथां जि- रायनानै दङ।
अ नोंथांनाव आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों माखासे गोनां खोथासों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। सावरायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मा खोथा सावरायनो नागिरदों आंनो बुंनायलाय बुंल'
औ औ दा आं खोथा सावरायनो नागिरनाया बेनो जाबाय मानि आथिखाल मुगायावथ' जोंहा समाजाव ओरैबायदि मा होनो जेंना जेंसिया बांबाय नङामा नोंथां दा बे जेंना जेंसि नि गेजेरावहाय जोङो सासे फरायसाखौह जों माबोरै सामलायनानै दोननाया मोजां नोंथां दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आंनो।
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि दा दा बायदि गोदान मुगानि समाव जोङो नाय नायनो थाङोब्ला अजोंनि समाजाव गोबां जेंनाफोरखौ जों नुनो मोनो नोंथां बेनि गेजेरावनो ओ जोङो बांसिन ओ फरायसा बा सोलोंसाफोरनि जेंनाखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां औ औ। आं बेफोर जेंनानि सोमोन्दै आं माबायदि राहा लानांगोन एबा आं सासे गार्जेन हिसाबै आं सासे बेफोरबायदि गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथां फोरमायनो हागोन आरो नोंथां औ नोंथां आङो आं हमना लाबाय आं सासे बेयो ओ मा होनो सासे फरायसानि गारजेन एबा बिगोमा एबा मा होनो ओ गारजेन हिसाबै आङो आं फरायसाखौ आङो ओरैबायदि जोथोन लागोन नंगौना नङा नोंथां औ सासे फरायसाया ओ माबायदि फरायदों बा आंनि गथ'आ आं माबायदि थासारियाव दङ आं बेखौ सानफ्रोमबो नोजोर होनांगोन औ बेथ बे गथ'आ एबा गथ'आ ओ फरायसालियाव माबायदि थांदों सानफ्रोमबो थांदों फैदोंलस नामा आरो बिथाङा बियो थांनानै फरायसालियाव सोलोंनो हागोन ना हायाखै माबायदि सोलोंदों बिथाङा माबाफोर जेंना जादों ना नामा बेफोरखौ आं नायनांगोन सानफ्रोमबो आरो बे फरायसाखौ सानफ्रोमबो जोथोन लानांगोदि बेहा फरायनायाव माबाफोर गोनांथि जादों नामा माबाफोर गोनांथिनि खम जादों नामा बेफोरखौ सानफ्रोमबो नोजोर होनांगोन न नङाब्ला मा जागोन बे गथ'आ ओ खायफा ओ मा होनो बिमा बिफाखौ गिनानै बियो नांगौ नो हा हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो मा बेखौ नोजोर होनांगोन सानफ्रामबो बिथां ओ बे गथ'आ फरायसालियाव थांनाल' फैदों नामा बिथाङा माबाफोर ओ उसुबिदा मोनदों नामा थांनायाव माबाफोरा जेंना जादों नामा बिथाङा फरायसायावनो थांनाया मा बाफोर गोनांथि जादों नामा बेफोरखौ नायनाया जों सासे बिमा बिफा ओ गारजेननि बिमा बिफानि मोनसे दायथ' आरो नोंथां बेफोरबायदि दायथ' गैयामोनब्ला गैयाब्ला गथ'आ मा होनो मोजां जानाय नङा आरो नोंथां आंनि बायदिब्ला आरो बेनिखायनो मा जों जो सासे गथ'खौ जोङो जोथोन लानांगोन जेरै जों खांदों बादों गथ'खौ फरायनायावबो जों बेबायदिनो जोथोन लानांगोन दांनाय दांनाय बिलिर बिलिर नङा होमबा नोंथां। औ नोंथां बे गथ' गथ'आ गाज्रि मावदोंबा जोों गाज्रिखौ जोङो आसि दिन्थनानै जोङो बेखौ नायनांगोन आरो जों सिगिनांगोनबो नङाबा बेयो ओ दिनै एसे गाबोन एसे एसे मावदां मावदाव माइ गाज्रि गेना गोरोन्थिखौ बियो बांसिन मावनोसो हमदों नोंथाङा। बेनिखायनो मा सासे गथ'खौ बियो गाज्रि
एबा उम गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ आसि दिन्थिनानै
बुंनांगोन नोंथां। अब्लासो बे मोजां जागोन नङाबा बे बारलांगोन नोंथां।
उम
बेखायनो मा गथ'खौ जोथै बिदि जोथोन लानाया गाहाम आरो नोंथां आरो मा गथ'खौ जो जोथोन लानाय नङा बिथांखौ जोङो ओ एसे मा होनो फ्रिदम एबा जों मा रंजाहोनोबो लांनो हानांगोन जेरै जोङो ओ दावबायनो लांनाय एबा मबावबा थांनानै बिथांनो मोजां मोजां ओ जायगाफोरखौ दैबथिंनांगोन जोङो मानो होनबा सासे गथ'आ नोङो फरायनायनि फरायनायल'जों बेनि मिलेमारि जौगानाया ओ मा होनो जाया आरो नोंथां। बेखायनो मा बिनि मेलेमारि जौगानायखौ बांहोनोब्ला गुबुन जायगानि एबा गुबुन ओनसोल फोरनि ओ मा होनो बारहावा आरो बे बेफोरनि ओ मा होनो जायगानि नोजोरथि एबा ओ समायनानि म हरफोरखौ जों देखायनो हानांगोन आरो मा ओ मोजां मोजां जायगायाव लानानै थांनानै जोङो बिथांनो गोदान गोदान मुगानि टेक्न'लजिफोरखौ जों देखाय नांगोन आरो माबेयाव माबायदि जादों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बेफोर फरायसाफोरनो जोङो गथ'नो दिन्थिनांगोन आरो अब्लासो मा बेयो सोलों गोन सोलोंनानै बे आंबो आंबो बिदिसो जागोन आंबो सानसे आंबो ओरै दिहुनगोन आंबो बिबायदि बियो जागोन आरो नोंथां, होमबासो मा बिनि गोसोआव
औ ओ सुबुं जागाया
जाखांफैगोन आरो नङाबा मा बिसोरखौ जों न'आव दोनबाय थायोबा ओ फराय होनानैल' लेखायाव दोनबाय थायोब्ला बिसोर मा जागोन, खालि लेखानिल' गियान मोनगोन नोंथां। बाहेरनि बायजोनि जेबो गियान मोननाय नङा। माबेयाव मा मा मा जादों सोर मा बादि सोलिदों बेफोरखौ जेबो हमदांनो हानाय नङा बिसोरो बेबायदि जायोबा लेखानि गियानल' लानायजों सासे गथ'नि मेलेमारि जौगानाया साक्सेस जाया, बेयो गासैबो थासारिनि ओ अल राउन् दा डेभलपमेन्टआ जानांगोन आरो बिथाङा, बिथांखौ जोङो बिखौ
ओ जोबोद मोनसे सोलोंथाइयाव
बेफोरबायदिनो जोङो गोबां हाबाफारि लानांगोन आरो नोंथां। जेरै जोङो सम सम सिनेमाबो देखायहैनांगोन ओ सिनेमाफोरनिफ्रायबो गोबां मा होनो ओ सोलोंथाइ मोनो ओ गियान मोनो नोंथां। हा जोङो गान स खोनासं संहो नांगोन गान संनायजों मेलेमा मोनसे ओ मा होनो मटिभेटेद जायो आरो, मिथि माने मोनसे गोसो गुदुं जाखां होनाय मोन दोङो आरो नोंथां। आरो मा ओ बिसोरखौ जोङो जेरै साइन्स मिउजियामफोराव लांनानै साइन्सनि बिखय दिन्थिनांगोन बेबायदिनो गोबां जिब जुनारसालिफोराव लानानानै थांनानै जुनारसालिफोरखौ दिन्थिनानै बिसोरखौ गोसो गुदुं खालामहोनांगोन आरो नोंथां। अब्लासो मा जागोन बैफोर गथ'फोरा एबा गथ'आ सासे गथ'आ मेलेमारि जौगानायाव जोबोद गो ख्रों जागोन आरो मा बिनि साननाय हनायफोरा एडभान्स जागोन नोंथां। आरो मा ओरैबायदि सियान जागोन बे सोलोंनायाव माने रावबो बेखौ हमथानो हानाय नङा। बेफोरबायदि गासैबो बिथिङाव होयोब्ला सोलोंथाइखौ दा बिदिब्ला नोंथां आ-आं आंनि बुंनाया बेखिनियावनोसो जा बेखिनि-बेखिनिल'सो नोंथां। दा नोंथांनियावबो आं सों नो नागिरदों जोंनि समाजाव जानाय गेना गे ओ गेना गोरोनथि जेंना जेंसिनि सोमोनदै नोंथांं आंनो फोरमायनो हागोन नामा? औ नोंथां। औ दे होनोमबा बिदिबा नोंथां फोरमायनाय।
जोंनि समाज बा हारियावथ' जोंहा दा आथिखाल मुगायाव गोबां जेंना जेंसिनि सोमोन्दै जोङो दा ओ नुबोगासिनो आरो खोनाबोगासिनो नङा होनबा नोंथां। दा बेफोरनि गाहाइ जाहोनानो माखासे गाहाइ जाहोनफ्रानो जादों जोंनियावहाय ओ मा ओ लिरनाय फरायनाय सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खम बा बुजिनां सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खम। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव माखासे निसा बुस्थु लानाया जोबोद बांगासिनो नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दङ' ओ धोहोरोमनि जेंना जेंसि नङा होमबा नोंथां? दा बेफोर गासैखौबो लानानै दा जोंनि बेवहाय बांसिन जोंहा जेंना जेंसि बांबोबाय थानायखौ जोंहा नुबोगासिनो दङ' नङा होनबा नोंथां?
दा गिबियावनो जोंनि ओ गेजेराव बा
ओ सोलोंथाइनि बिबां खम जानाय नङा होनबा नोंथां दा जोंनि सोलोंथाइनि मा होनो जोंनि गेजेरावहाय जों सोलोंथाइ लानाय सुबुं अनजिमाफ्रा जोबोद खम मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनि गेजेरावहाय ओ सोलोंथाइ लानो होनोब्ला सुबुंफ्रा मानि बायोमोन आरो बिदिनो उन्दै समावहाय बिदिनो फरायसालिफोराव थांनो थिनोोबब्ला न'निफ्राय खारखोमानाय बा सोरनिबा ओ बारि बागानफ्राव थांनानै थाखोमा हैनाय बेफोरबायदि हाबा मावोमोन आरो नोंथां दा बेनि थाखायनो जोंनि गेजेराव मा होनो गोरों गोरानि गोरों गोरा सुबुंनि अनजिमाया जोबोद खमारो आरो जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव बुजिलायनाया खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो आरो बिनि थाखायनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिया सोमजियो आरो नां दा बिनि अनगायैबो जोंनि मोनसे गाहाय जाहोन दंबावो बेनो जादों जोंनि गेजेराव बेयावहाय निसा बुस्थु बाहायनायनि ओ मा होनो निसा बुस्थु बाहायनायनि अनजिमा बांनाय नङा होनबा नोंथां दा जोंनि गेजेरावहाय जों दालाय लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो थाङो जोङो फरायनायनि सोलायै फरायनाय लिरनाय हाबानि सोलायै बा गावखौ अबेबा खामानियाव नांथाबहोनायनि सोलायै जोङो बांसिन बिदिनो निसा बुस्थु लानाय जानाय सोबनायफ्राव जों गोदोबाय थानायखौ जोङो दा नुनो थाङो आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो सोलोंथाइ लानायनि अनजिमा खमनिफ्राय खम जाबोगासिनो दं आरो जायनि थाखाय जोङो गावजों गाव नांलानाय खमलाय जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ
बे
ओ निसा बुस्थु लानायनि थाखायनो जोंनि गेजेरावहाय नांलाय खमलाय बांसिन जाबोगासिनो नङा होनबा नोंथां दा बेनि थाखायनो जोङो बुंऔ हायोब्ला जोङो बे ओ दानि लाइमोनफोरखौहाय जोङो बेफोरनि लामानि सोलायै जोङो बिदिनो ओ फरायनाय लिरनायनि फारसे जोङो मा होनो गोसो बोहोनाय बोहोनो नाजानाया दा जोबोद गोनां आरोना नोंथां आरो बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो हायोब्लासो जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो जेंना जेंसिफ्रा ओ खमायलांगोनखौ आं सानो आरोना नोंथां दा बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव दंबावो बिदिनो जोंहा धोरोमनि थाखाय बा धोरोमखौ लानानै जोंनि गेजेराव ओ बिदिनो दावराव दावसि जाबाय थानायखौ माने दासिमबो बा आथिखाल मुगा बा मा होनो सोलिगासिनो थानाय दानि मुगायाव बा प्रेजेन्टलि जोङो नुगासिनो आरोना नोंथां बिदिनो
ओं
समाजारि बिजों बा ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो मा होनो धोरोमखौ लानानै बिदिनो दावराव दावसि जानायखौ जों नुनो थाङो आरोना जायनि थाखाय जोंनि गेजेरावहाय बिदिनो मा होनो जोंनि हारियाव जेंना जेंसिया बांबोगासिनो दं आरो ना नोंथां
बेफोर जेंना जेंसिखौ जोङो ओ फोजोबनो थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइखौ लाब बोनाया जोबोर गोनां आरोना नोंथां ओ मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइयानो जोंनि मा होनो सोलोंथाइयानो सोरांनि लामा दिन्थियो होननाय मोनसे बाथ्रा दं नङा होमा नोंथां दा सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो जोंनि गेजेरनि गेजेराव बिदिनो साननाय बुजिलायनाय बेफोर बांगोन आ नोंथां आरो जोंनि गेजेराव साननाय बुजिलायनाय बाङोब्लासो जोंनि गेजेराव जानाय जेंना जेंसिया खमायलांगोन आरोना नोंथां नङाब्ला जोङो बेफोर जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो हानाया जोबोद गोब्राब आरो दा
बेनो जाबाय जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ लाबोनाय नंङा होनबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे सोलोंथाइखौ लाबोनानैल' जाया बेखौ जोङो लाहोनो थाखायबो जोङो दानि ओ जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ जोङो गोसो बोहोनो हानाय जाहोन-जानांगोन आरोना नोंथां।
नोंथा औ
मानो होनोब्ला ओ दानि लाइमोनफोरानो इयुनि मोनसे ओ गोनांथि सम्पट नङा होनबा नोंथां बेनिखायनो बे सोलोंथाइखौ लाहोनाया दानि जोंनि गेदेर बा बैसो जाखानाय मानसिफोर खौ जोङो नोजोर होआलासिनो दानि जाखांफुनाय इयुन जोलैखौसो जोङो बांसिन नोजोर होनाया गोनां आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
बेफोर हाबाखौ मावनो हायोब्लासो बा जाफुंहोनो हायोब्लासो जोंनि गेजेरावहाय बे जेंना जेंसिफोरखौ जोङो ओ मा होनो खमायलांनो हागोन बा जोङो खोमोरलांनो हागोन होननानै आं सानो आरोना नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंहा ओ समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां औ दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां।
दे होनबा नोंथां गोजोनदों
औ गोजोन्थों नोंथां आसा खालामो नोंथांखौ फिन लोगो मोन
औ नोंथां औ दे